सिमबो जासिहरबाय
औ ओ नोंथां जोङो ओ जोंनि ओ औवा आरो दंफां बेखौ जों मा मा आइजें आइलायाव बाहायो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां हागोन।
अ अब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथां
औ नोंथां आं जाखिनि हायो बेखिनिखौ फोरमायग्रोसै ना नोंथां। दा आं गिबियाव औवानि बाहायनायखौनो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां दा औवा बुङोब्ला औवाखौथ' जोङो गोबां खामानियाव बाहायजायोना नोंथां। औवाया जोंनि जोंनि सुबुं माहारियाव जोनोम जानायनिफ्राय जोंहा थैनायसिम जोंहा एंगारनो हायि मोन जे एंगारनो हायै मोनसे बाहागो ना नोंथां जेरै जोङो गोदो गोदाय जों खोनानो मोनो मा ओ गथ'फोर जोनोम जायोमोनब्ला ना। मा खालामोमोन जोङो औवानिफ्राय जों बै मा खाथि माला बा औवानि बिगुरनिफ्राय गोबा जिरनायखौ मा होनोमोनलाय खाथि माला ना माबाय बिदि होनो आरो ना बेजों अ थे अ थेवोल ना मा होनो नोंथां बेजों गथ'नि जोंहा बै नारिफोरखौ हानाय जायोमोन आरो ना नोंथां गोदो। थ' मेडिकेल ड'क्टरफोर गैयामोन ना नोंथां बिदिनो बेनि उनाव। जोंहा मानसि थैयोब्लाबो जोङो मानसिखौ बानना लांनायनिफ्राय बा। सावनायनिफ्राय जोङो औवाजोंनो बानायजोबो ना नोंथां। दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो औवाजों मा खालामबावनो हायो जेरै ओ रांखान्थि आयदायाव जोंहा मुलाम्फा मोननो थाखाय जों मा खालामो औवानिफ्राय बायदिसिना। सिना मुवा बेसाद हेबनो हायो जों ना नोंथां जेरै ना गुरनो। थाखाय जोंहा जेखाइ खबाय बिदिनो ओ सेन बायदिसिना जोङो हेबनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां। बेफोरखौ जोङो हेब नानै जोंहा गोदो गोदायनि जोंहा बर' समाजाव बांसिन बाहायोमोन बेफोरफोरखौ ना नोंथां। बेफोरखौ हेबनानै जोंहा बर' समाज होनब्लाथ' जोंहा जेन'बा ओ रांखान्थि‌ आयदायाव एसे माबाखाना नोंथां गोरिबखा। दा बेनिखायनो बैफोरखौ बेखौ जोंहा बर' बर'नि जोंहा सिगांनि आबै आबौमोना आइ आफामोना माने बिदिनो आखाइजों औवाजों हेबनानै जोंहा बाजारफोराव फानोमोनना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो रां मोननायजों जोंहा गावनि नांगौ बेसादखौ जोङो सुफुंना लानो हायोमोन आरोना। ओ बेनि अनगायै। जोंहा बिदिनो माइ जावनोबा माइरंफोर सालिनो थाखाय जोंहा दाला सान्द्रि बेफोरखौबो जोङो। बर' सुबुंफोरा आखाइजोंनो हेबना लायोमोन ना गावनि नांगौखौ ना नोंथां। ओ बेफोरखौ गावनि नांगौखौ सुफुंनायजों लोगोसे आरो फाननोबो हायो। थां। आबादफोरखौ मैसोफोरनिफ्राय आबाद आबाद फोथारफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोंहा औवाजोंनो जोङो बेरायहेबनायफोरखौ नुनो मोनो नोंथां? औवाजों ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गोदो जोंहा बर' समाजाव बर' आइजोफोरा गोबां हिसान दायोमोन ना नोंथां
औ नोंथां।
हिसान दानायफोरावबो जोङो औवानि बाहायनोखौ नुयोमोन जेरै जोंहा हिसान दानायाव जोंहा साल खुन्था नांगौ जायो ना थां सालखुनथा मोनब्रै थायो जोंहा बै सालखुनथाफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो ना नोंथां।
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा। हालेवनायाव जेरै जोंहा मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथि बाहायो मोनसे ना नोंथां।
औ नंगौ।
बै लावथिखौबो जोंहा ओ औवानिफ्रायनो बानायना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन ना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फ्रा बांसिन न'खरफोरानो जोंहा औवानि न'वाव थायोमोन जोंहा ना औवानि जेरै ओ जोंहा गोदोथ' बिदिनो न'फोरनि बेरा खामि बायदिसिना जेरै जोंहा मा होनो बेखौ मानलिफोर खौ जोङो औवाजों बानायनाय जायोमोन ना नोंथां।
औ।
बेफोरखौ औवा बाहायोमोन आरो दा बिदिनो औबवाखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो ओमफ्राय खायफाखौ आथिखालाव नुनो मोनो जोङो ओ। गोबां जोंहा लाइमोनफोरा बा बर' सेंग्रायानो जा गुबुन हारियानो जा औवानि बेफार फालांगि खालामना जोङो रांखान्थि आरिनाव मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां औवाफोरनि बिजनेस आरो जों खोनानो मोनो मा जोंहा जों जा लिरनाय लेखा बिलाइ बा जोंहा फरायनाय जोंहा बिजाब बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायोना नोंथां औ दा आरो बिदि औवानि अनगायैबो जोंहा दंफां लाइफांनि बाहायनायनि सायावबो एसे बुंसै नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंदों।
दंफांफोर होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दंफां लाइफाङा जोङो मा बायदिसिना नांगौ मुवा बाहायनायनि अनगायैबो जोंनो दंफां लाइफाङा जोंनो मा होयोलाय बांसिन गोनांथि जोंहा अक्सिजेन गेस हगारो जोंनो दा नोंथां? दा जों बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो लायोना नोंथां नाथाय जोङो मेगनजों नुवा नालाय बेनिख्रुइ जों जों फोथायना लाया जे दंफाङा जे जोंनो गेस होबाय थादों जों बेखौ सानना लानो गोब्राब मोनहैसै ना नोंथां? नाथाय जोंनो दंफांनि गिबिसिन जोंनो गोनांथियानो जाहैबाय जोंहा अक्सिजेन गेसनि थाखाय जोंङो जोबोर गोनांथि जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंहा दंफांजों बानायना जोंहा बायदिसिना जेरै सेर, फालें देक्स, बेन्स बिदिनो बायदिसिना गोबां बानायनो हायोना नोंथां बिदिनो जोंहा दंफांजों आरोबाव बानायो जोङो मा बायदिसिना दिजा इननि न'आव सायग्रा बुस्थु जों बानायनाय नुनो मोनोना नोंथां जेरै बायदिसिना बिबार बेफोरखौबो जों दंफांदों बानायनाय नुयो बायदिसिना मुसुखाफोर बानायो जोङो ना नोंथां जेरै आथिखालाव गोबां गेदेर गेदेर आर्टिस्टफोर ओंखारबाय बेफोरो जोंहा दंफांजोंनो सोरबा गेदेर सुबुंफोरनि मुसुखाफोरखौ बानायनायखो जों नुनो मोनो ना नोंथां आर्थ जायखौ जोङो मोनसे आर्ट कड बा कला होनना बुंनाय जायो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंफांनि कारा खनानै जोंहा गोबां मानसिफोरा बिजनेस खालामना जा थांनानै दा बेजोंनो सोलिना दङ' आरो ना नोंथां बेफार फालांगि होना दंफांनि दा बेफोर बायदिनो आरो नोंथां आं जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौ फोरमायबाय दा नों थाङोबो एसे फोरमायदों नामा नोंथां
औ आंबो नोंथां फोरमायनोसै दंफां आरो औवाखौ मा मा ओ आइजें आयला बानायनायाव बाहायो बेफोरनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनो होनसै
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो ओ दंफांखौ जोङो आं गिबि लाग्रोनोसै ओ दंफां खौबो जोङो गोबां खामानियावनो जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ बाहायनाय आइजें आइला बेयाव बाहायो ओ गिबियावनो जोङो गोदोनि मानसिफोरा बांसिन दंफांजों माने न' लुयोमोन दाबो दंफांखौ गासिबो न' लुयो आरो ओ बांसिन बर' माहारिया माने गरिब सुबुं नालाय बेनि थाखायनो जोङो बांसिन दंफांजों ओ न' लुयो आरो आरो दालांफोराव जों बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो आबाद ओ मावनायाव ओ जोङो जोंनि मानसिफ्रा बांसिन मोसौजोंनो हालएवोमोन नांगोलजों नांगोल बानायनायाव जोङो दंफांखौनो बाहायनाय जायो ओ दानि मानसिफोरासो ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बायदिफोरजों हालेवनाय बानसिन नुनो मोनसै अब्लाबो दाबो दाबो माने नांगोलजोंनो हालेवनाय जोंनि जायगायाव दंबावो आरो बिनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनाय नो बाहायनाय जुंगाल जुंगालखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानाय बाहायनाय बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला माइ आबाद बा फाथो आबाद जिखुनु जाया सिबिं बायदि आबादफोरखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव लाबोनो थाखाय जोङो मोसौनि गारि बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो गोदोनि दिनाव बांसिनानो मोसौ गारि बेखौ माल रोगानायाव बाहायोमोन। बेखौबो दंफांजों बानायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो बिल्डिंफोर लुनो थाखाय जोङो थाला होनांगौ जायोब्ला दंफांखौनो बाखाला महरै जोङो माने बाहायो बिनि अनगायैबो जोंनि जिरायग्रा हिसाबै बा फरायसालियाव जिरायग्रा हिसाबै जोङो सियारफोर टेबोलफोर आरो न'आवबो जोङो खोरखि दरजा बायदि बानायनायाव जोङो माने दंफांखौनो बाहायो बिनि अनगायैबो गोबां जोङो दंफांखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बाहायनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दंफाङा जोंनो माने जोङो दंफांखौ आबादबो मावनो हायो जेरै जोङो जोंनि जाग्रा दंफांफोरा जाबाय थाइजौ खान्थाल लिसु गय फिथाइ गय बिफां बेफोरखौ माने गय बागान थाइजौनि बागान ओ बेबायदि बागान खालामनानै लिसु बागान खालामनानै माने जोङो आबाद मावनो हायो आरो दंफांखौ बिसोरो जोंनो फिथाइ होयो बे फिथाइखौ फाननानैबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो दा बेबायदिनो दंफाङा जोंखौ गोबां बानजायनायाव हेफाजाब होयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सेरजा बेफोरखौ गुबुन गुबुन दं दंफां गाम्बारि दंफां बा सिजौ दंफां बेफोरनिफ्राय जोङो खामखौ बा सेरजाखौ जों बानायनायखौ जों नुयो आरो एबा बानायो बर' हारिया बेबायदिनो नोंथां गोबां खामानियाव जोंखौ माने दंफाङा हेफाजाब होयो आरो ओ बिनि अनगा आरो ओ औवायाबो जों खौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरो ओ औवानिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि आइजें आयला मोनो जेरै जोङो ना हमनो थाखाय जोङो जोंनि बर' हारिया आइजोफोरा गुरग्रा नाथुर माबा ओ जेखाय जेखाय जेखाय ओ आरो खबाय ना लानो ओ आरो सेन खखा ओ ना सानो फल' बायदि बायदि बानायो आरो आरो जोंनि ओ माइरं सानफ्रोमबो सालायनो थाखाय ओ साफा खालामनो थाखाय जोङो सान्द्रि संग्राय ओ आरो
ओ जोङो गोदोनि मानसिफोरा दालां होनायाव औवाखौ बाहायोमोनने नोंथां? बांसिन ओ औवाजोंनो जोङो दालां होना माने थाबायोमोन आरो ओ दैखौ बारनो थाखाय बिनि अनगायैबो गोबां बाहायो आरो ओ आबाद नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि ओ आबाद फोथाराव मोसौ बोरमा दाउ बायदि माने जुनारफ्रा हाबनो हायैनि आबादा माने ओ खहा जायैनि थाखाय जोङो दुमथेनानै ओ जेवरा दुमनानै जोङो ओ होनाय जायो आरो औवाखौ
औ नंगौ नोंथां थारै नोंगौ
ओ बर' हारिनि दामग्रा आगजु सिफुं नङा ओमबा नोंथां। सिफुं बानायनायाव आरो थरखा बानायनायाव ना ओ गंगोना बानायनायाव नंगौ नोंथां गंगोना बानायनायाव रमोनी बाहायो ओ आरो ओ न' लुनाय न' लुनायावबो बाहायो नोंथां औवाखौ ओ ओ गोदोथ' बांसिन न' लुनायावनो बाहायोमोन ओ ओ नाथाय दानि आथिखालावबो माने बिल्डं सिमेन्टनि न' लु नियावबो जेब्ला ओ दाला होनो होनांगौ जायो अब्ला बे समाव जोङो औवाखौनो सुंथाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां औवाखौ सुंथानानै माने होनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो औवाया गोबां रोखोमनि थायो आरो। औवायाबो औवा बुरखा थायो औवा गुबै थायो। औवा थेरे थायो हाजोनि औवा बेफोर गोबां रोखोमनि औवा थायो आरो। दा जोंनि बर'नि दामग्रा सिफुं बेफोरखौबो जोङो ओ औवा गुबै बा औवा थेरे बिनिफ्राय जोङो फर' गोलाव गोलाव हात मोननैनि जख' बेबायदि हास'नानै जोङो बर'नि दामग्रा सिफुंखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ जोङो ओ सिफुंखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो आसि थाइसे आसि फिसा बेजों समान जोङो लहा थाग्रोनांगोन बेखौ जोङो अराव सावनानै माने खर'जों जोङो सुग्राजों जोङो सुफ्लुंनांगोन बिनि गाहायनि जि इन्सिसो गाहायाव बिदिनो जों आरो फारि फारि ओ आसि दामजानाय आन्था दामजानाय आन्था माने गोजौवाव मोननै आरो गाहायाव मोनथाम बिदि सुफ्लुंबावनांगोन आरो बांसिन जोंनि बर' हारिनि मानसि फोरा मोनबा गुदुंनि सिफुंखौ सुयो आरो गुबुन गुबुन क्लासिकेलनि माने सिफुं दङ ओ बेफोरो ओ मोनबा सयथा ओ मोनबाथ' जाया बिसोरना सयथा। बिदि गुदुंनि जायो आरो ना नोंथां औ औ। बिदिनो जोंनि सम खोनदोआबो जासिगोन नामा नोथां?
औ नोंथां रायज्लाय मालाबा रायज्लायबावसिगोनदां नोंथां? दा नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां दे बिदि
औ दे बिदिब्ला।